औ
खोनादोंना?
औ खोनादों
दायो आङो कल खालामदों जाहैबाय औ मा होनो जोंनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दैहाय रायलायनो आरोना। माने गोदोनिफ्रायनो जोङो मा मा जाबोदों मा मा जायो । बेनि सोमोन्दै जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै द नोंथाङा दे मा मा जानो मोजां मोनो नोंथांनि मोजां मोननाय ओंख्रिफोरखौ खोन्थादो ।
आं जानो मोजां मोननाय ओंख्रिया जाहैबाय ओ दाउजों आलुजों
ओमफाय नारजि अमा, अनला मेव अमा दाउ बेफोरखौ जानो मोजां मोनो आरो ।
औ नोंथाङा अनला मेवा दाउखौ माबायदि सङो नोंथां? एसे फोरमायना होदो।
अनला मेवा दाउखौ ओ माने आं आं आंनि आइदियाजों बिदि सङो आरोना
औ
सिगाङावनो मेवाखौ मेवानि बिगुरखौ माबा फोसाबनानै लाग्रोयो आरो।
औ
ओमफाय बेनि उनावहाय हानोसै
औ
ओमफ्राय ओंख्रि संग्रा बायदिनो सङो नर्मालैनो
औ
बेनि उनावहाय ओ गिबियावहाय दाउखौसो एवग्रोनाय जायो ओमफायहाय उनाव मेवाखौ होसननाय जायो।
औ नोंथाङा बे औवाफोरखौ अबेनिफ्राय लाब होयो माने
मेवाफोरखौ माने न'नि बारि औवानिफ्राय औवा दंबा बेनिफ्राय लाबोयो ओमफ्राय माने गैयाबा बाजारफोरावबो बायनानै लाबोयो आरो।
औ नंगौ।
ओमफ्राय बिदिनो संबाय संबाय ओमफ्रायहाय मेवायाव एसे दै होनानैहाय ओ एसे रुइहाङोबा आरो ना नेक्साव अनलाखौहाय होस'नानै गोदौ हो- होबावो आरो।
औ आरो बेनि उनाव?
आरो बेनि उनावहाय गोदौहोनानै मोनखांबा जानोसै।
औ आरो बेनि अनगा माबाफोर ओंख्रि जानो मोजां मोनबावो नोंथाङा आरो माबायदि संनानै जायो? आ माने जानायनि आरो सं जानायाथ' जानाय एखेआनो जायो खिन्थु संनाय या आलदा आलदा जायो नालाय। नोंथांनिथिं आलदाबो जानो हागौ बेखायनो माने जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि माने संनानै जानायनि ओ माखासे गु बुन गुबुन रोखोम थायो नालाय बेखौ नोंथाङा फोरमायना होदो नोंथांनि संनाय बायदियैहाय आरो। ना
उम उम।
औ नोंथाङाथ' नारजि ओंख्रिखौबो संनो गोरों जानांगौ नोंथां।
औ रों
औ दा नारजि ओंख्रिखौ नोंसिनिथिं माबायदि सङो?
नारजिंखौ जोंनिथिं माने गुबुनफ्रा माबायदि सङो आं मिन्थिया आरो ना ह माने आं संनाय बायदि आइदिया बायदियै बिदि आरो नारजिखौ सिगांनो सायनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय दसे दैयाव सोमनानै दोनबाय बेनिफ्राय बोखांबाय ओमफ्राय रुबाइ बिदिनो कुकार नङाबाबो साराय नङाब्लाबो थौ बेफोराव सङो आरोना जायखिजाया गोजानांगौ बेखौ साबसिन मोनो नोंनि गोसो बायदि माने मोनसे सस खालामनानै संनो हागोन आरो जेनेबा सार यावबो संजायो थौवआवबो संजायो कुकारावबो संजायो
औ
ओ माने आं थौआव साबसिन मोनो आरोना संनो
उम
नारजिखौ होबाय बेनि उनावहाय ओ गेलासजों दै सुनानैहाय दै होबाय एसे ओमफाय संख्रि आरो खारैखौहाय सारनानै खोबनानै होयो आरोना अर सुनानैहाय फिसा फिसानो
औ
बेनि उनावहाय लासै लासैनो माने मोनबाय थाबाय आरो जेब्लासिम बियो रुयया अब्लासिम माने एसे एसे एसे अनानै फोमोनबाय थायो
औ
ओमफाय बेनि उनावहाय नारजिया जेब्ला रुइजोबथारबाय अब्ला दैखौहाय खनसेनो बुरजा होनानै दसे गोदौनानै खांबाय
औ
हाय ओम दाउ बेदरजों सङोबा दाउ बेदरखौहाय एवफिनबाय आरो ना गुबुन सारायावहाय ओमफ्राय बेनि उनाव दाउ बेदरखौहाय दै एसे होनानैहाय बेनि दाउ बेदरनि दैया रानबा माने नेक्स्टावहाय नारजिखौहाय बेावहाय होसनबाय आरो
अ
ओमफ्राय बेनि उनावहाय गोदौहोनानै बिदिनो दसे गोदौ होनोनानै दसे गोबावैनो माने गोथाव जानाय बायदि गोदौहोनानै मोनबा खांबाय बिदिनो आरो
जोंनाथिंबो बिदिनो जायो आंबो बिदिनो सङो नों बुंनाय बायदिनो ओमफ्रायहायो बे जोंहा आरो बेनि अनगायैहाय जे मोनसे जानायबो दंबावोना बेनो जाहैबाय मा होनो बेखौहाय बरफोरनि जाय जेरैहाय ओ नाफाम बेफो बोथ जोङो मिथिनो हायो ना नाफामखौ ओ जोङो मारै बानायो बेखौ आङो नोंथांनो जोंनि बानायनाय बायदि हैय आदबखौ एसे खोन्थानो नागिरदों औ फोरमायनानै होनो नागिरदों आङो जोङो नाफामखौ जाहैबाय जोङो दाथ दैज्लांनि सम
दायो दैनि गेजेरजोंहाय गोबां नाफोराहाय फैयो नालाय
हुम
ओमहायो नाफोरखौहाय जोङो माने बेफोर नाफोरखौ ओ जोङो हमनानै लायो आरो ना माने दैफोरनिफ्रायहायो ओमफ्राय दैफोरनिफ्राय हमनानैहाय जोङो बेखौहाय आरो दा दै फैनाय सम समावबो जोङो नाफोरखौहाय हमनानै मोनो ओमफ्रायहायो बिनि उनावहाय जुदि दै रानोबा बे समावबो जोङो नाखौहाय मोनो आरोना बेफोरबायदि जाम्फैनिफ्राय आरो दैनिफ्राय फैनाय नाफोरखौ बेखौनो जोङो माने हमनानै बेफोर नाफोरखौ माने देनानैहाय मा होनो मा होनो बै थास' बिलाइ बेखौहाय होनानै माने देनायखौ नुनो मोनो आरोना देनानैहाय जोङो बेखौहाय ओ औवानि हासुुङावहाय सोनानै दोनो आरो ओमफ्राय बेखौहायो माने गोबाव बिदिनो दानफोर दोननानै जोङो बेखौ जेब्लानो जानो गोसो जायो माने बेखौहाय बाथोन फोर बा थास'फोरजोंहाय जों जानो हागोन आरोना ओंख्रिफोर जोंहाय थास' बिलाइफोर जों राव लोङाबा थास' बिथरिफोरजोंहाय नङाबा बाथोन बेफोरखौहाय मानि बेफोरजों लगायनानैहाय जानाय खौ नुनो मोनो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो बेखौहाय माने मा होनो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जाबोयो आरोना बेफोरजोंहाय माखासे बेमारफोराबो हामो होननानै मिथियो आरोना
आसा नाफाम जायोबा
औ नंगौ नाफाम जायोबा आरो बिनि अनगायैहाय जोङो गुबुन गुबुन जानायफोरखौ नुनो मोनो जेरैहाय मा होनो अनला दाउ बेफोरखौहाय जानायखौ नुनो मोनो आरो सबाइजों दाउजों नङाबा सबाइजों साम'जों
बे ओंख्रिफोरखौबो जानो जानायखौ नुयो आरो ना ओमफ्राय बेफोरखौहाय फ्राय माने संनो एसे मा होनो ओ खस्थ' जायो नाथाय गासैबो माने रोंजोबनो नागिर रां आरोना बेफोर संनायफोरखौ बै नारजि ओंख्रिखौथ' जोङो बांसिन सोरखौबा सोरखौबा सोरखौबा नायोबा माने बिदिबो नुयो आरो ना माने ओ नारजियानो नो गिलि जायि आरो ना ओरैनो थानाय माने जेरै बिलाइ दङ बिदिनो गुवार गुवारैनो थानाय हाजार मा होनो खारैफोर ओ होसोमबा बाबो माने जोङो गिलिनायखौनो नुनो मोनो आरोना बिदिबो दङ आरोना मानो होनबा बिसोरो संनो रोङा नालाय दा बेफोरखौहाय जोङो सोलोङोबा रोङो माने ओ जोंनि माबा मा होनो बर'फोरनि ओंख्रि संनानै जानांगौआबो माने ओ रोङै फोरनि थाखाय एसे गोब्राब बेखौ नुहुरो औ गोरलै नङा आरोना बेनि अनगायैथ' जोङो ओ मा ओंख्रि मोनबावो जोंनिहा ओ
बेफोरनि अनगायै जोङो मैथाजों नाजोंखौबो मोनो बेै नाफोरजोंहाय नाथुरफोरजों जानायखौ खौ जोङो नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय हाययो ओ बै जे मा होनो थालिरनि फस्लाजों ओमफ्राय अन ला जों अनला खारैजों बेखौबो जोङो जानाय नुयो आरोना ओमफ्राय बै हाग्राफ्राव मोननाय ओ सिब्रुआ बे सिब्रुजोंहाय ओ दाउफोरजों जानाय नुयो दाउजों जारिजों बिदि जानायखौ नुयो आरो
औ
औ। बिदिनो हाग्रानि मैगंफोरजोंहाय, ओ माने बेफोरजोंहाय ओ मोननायखौ नुनो मोनो आरोना। नोंथांमोननिथिं नारजिखौ अबेनिफ्राय मारै बानायो बेखौ खोन्थानो हागोन ना?
नारजिखौ बानाया माने फाथो बिफां फोयोना दैज्लां बोथोरावथ' जेब्लानाखि फाथो बिफांखौ दानगोन। अब्ला माने बे फाथो बिफांनि बिलाइ गोथां -गोथांखौ नारजि बानायनो थाखाय खानानै लायो आरो। दानखांनानै दोननाय समावहाय ओमफ्रायहाय, बेयाव खानानै लाबोखांनायनि उनावहाय सान्दुं दुंबा बेबायदिनो फोरानसै।
औ।
फोराननानैहाय, बेखौहाय गोरान एकदम बारे खालामथारनानै, प्लास्टिकआव खाथबनानै दोनो आरो।
औ। औ, ओमफ्राय बेखौनो जाबायना उनावहाय।
आरो नारजि बानायनानै हाय।
बेखौथ' संनायनि सिगांबो जोङो मा होनो? ओ सोम- सायनानै मोजाङै सायनानै ओ सोमनानै दोननायखौबो नुयोना?
औ औ।
बेखौ बेसेबां गोबाव सोमो?
सोमनायाथ' माने नोंनि गोसोबायदि। नों बिदिनो संनायनि एसे बिस मिनिट नङाब्ला आधा घन्टा सिगां बिदि सोमनानै दोनजायो। ओरैबाबो नों दडाइरेक्टबो संनो हायो आरो नोंनि सायावसो बियो।
होमबा जोंना रायज्लायनायखौ बेहायनो दोन्थ'नोसै समाबो जाबाय नालाय।
औ दे दे।